औ खोनादों।
अ नोंथांसिम गोजोन बेलासिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरनाय थाबाय।
औ थें किउ साबायखर बावबाय।
ओ नोंथाङा रायलायनो थाखाय दसे सम होनो हागोन ना?
औ हागोन रायलायनो थाखाय सम दङ' ओ रायलायजागोन। औ।
देबायदिब्ला जोंहा ओ बर'फोरनि दोरोङारि लोंग्रा जौनि बागै रायलायनोसै।
औ रायलाय जायो जोङो दोरोङारि जौनि थाखाय जोङो रायलाय जागोन।
ओं। बिदिब्ला नोंथाङा जौनि बागै एसे बुंना होनो हागोन नामा?
औ ओ जागोन। ओ जौनि बागै ओ बुङोब्ला जों जौ होनोब्ला जोङो ओ जायखौ जोङो लोंनानै फेयो बेखौनो जों जौ होननानै जों सिनायनो मोनो। दा ओ जोंनि न'खर न'खर फ्राय बर' गामिफ्राव जौखौ जोङो मोननाय जायो। मानो होनोब्ला गोदो गोदाय निफ्रायनो न'खराव सावनानै फाननानै ओ बेजोंनो संसार जानाय हुदाया ओ सोलिगासिनो दङ'। आरो दाबो बे ओ हारि बे कालसारा सोलिगासिनो दङ'। दा जौ होनोब्ला ओ बेवहाय गोबां रोखोमनि दङ'। दा जोंना गामि गामि ओनसोलाव ओ थांनानै जों नुयोब्ला जोङो ओ जौ गोरान जौ गिसि जायखौ होनना बुङो ओ जुमाय आरो सेरेब आरो बेनि अनगायैबो जोङो ओ जेब्ला बैसागो बोथोर मोनो मोनफायो बांसिनानो माइब्रानि जौ खौ बानायनानै ओ लोङो आरो बेबायदिनो सेरेबखौबो जोङो ओ बांसिन ओ बे जौखौ फाननानै सोरबा न'खर संसार सोलिनाय दङ'। दा जौखौ होनो ब्ला गुबुन गुबुन ओ बिथिङावबो जोङो नुनो मोनो जोङो टाउन सोहोराव था ङोब्ला जौखौ जों गोबां बिबांनि जों जौ नुनो मोनो बियार मोनो हुइस कि मोनो आरो गोबां गोबां बेबायदिनो लोंनाय आरो आरो बेखौ जोङो बायनो थाङोब्ला दानि जुगाव गोबां रां होनानैसो जोङो बायनो गोनां जायो। दानि जुगाव जौ खौ न'खर न'खर थांनानै बिना बिबानो जोङो मोनलोङा। दा ओ सोरबाया बबेबा गामिफोराव जौखौ बानायनाय नुयोब्ला सोरबाया लोंग्राफोरा होसोलांनानै ओ काबसे कापनैखौ ओरैनो मोलोंनायखौ ओ लुबैयो आरो दा बेदिखौ जों नुनो मोनदों। दाथ' जोंबो जौखौ लोंफेराखै नालाय दा जोङो माइब्रा बियो गोबां रोखोमनि गोदै गोबाब सोरबा दैब्रुबो जायो होनना बुंदों दा जखा' जुमाइफोरा बे गोदैबो थायो सोरबा गोखैबो थायो दा बेबायदिनो गोबां रो खोमनि दङ आरो दा जोङो ओ जि आइ टेक मोननाय जौ गिसि जों बयबो मि थिगौ बुहुमनाङैनो बियो जि आइ टेक मोननो हादों दा बेबायदि आरो दा नोंथांखौबो एसे ओ बुङोब्ला मोजां जागोन नामा जौनि बागै
जोंहा ओ दोरोङारि जौ होनना बुङोब्ला जोंनि जौ गि सि आरो जौ गोरानखौनो मिथियो। जोंहा बेखौ संनो थाखाय ओ माइरं होयो बेनिफ्राय माइरंखौ ओंखाम बाय संनानै ओ एरननाय जायो बिदिनो प्लास्टिक बा दाला संग्रायफोरावहाय ओमफ्राय बे जौ माइरंखौ संनायनि उनावहाय ओ बेयावहाय ओ मा होनो एमाव फुननाय जायो जाहाथे बे ओंखामा ओ रेबनानै बिदै ओंखारनायनि ओमफ्राय एमाव फुनखांनायनि उनाव बेखौ साननै सानथामसोनि थाखाय जुनानै दोननाय जायो।
औ नंगौ
एसे बिदै ओंखार आरो बे मा माबायाव ओ आ दोननाय जायो आरोना। जाहाथे बिदैया मोजाङै थाबाय थायो। बेनिफ्राय बे जाय रोसि ओंखारो बेखौनो जौ गिसि बुंनाय जायो आरो। बेनिफ्राय आरो बे जौखौनो बे ओंखामखौनो जुदि संनानैहाय ओ बिनिफ्राय बिदै ओंखार होबावोब्ला बेखौहाय जौ गो रान बुंनाय जायो आरो।
औ नोंगौ।
बिदिनो बेफोरखौ जोंहा ओ बायदि फोरबो फुजा फोरबो हाबा हुखाफोरावहाय। बाहायो बर'फ्रा। बेखौ
औ नोंगौ।
जेरैबायदि हाबा। सारादु आरो बैसागु मागो आरो ओ इदिनो न'खराव आलासिफोर सोंनोब्लाबो जोंनि बर' समाजाव बर' सुबुंफ्रा जौखौ बाहायनाय जायो आरो आरो बेनि अनगायैबो ओ जेनेबा हाथाय बाजाराव बा गामियावनो फाननानैहाय रां खामायनायनि मोनसे बिथिंबो ओ आरो बेयो।
औ नंगौ
अ दायो नोंथाङा ओ जौ बाहायनायनि मोजां गाज्रि बेनि सायावहाय एसे बुंना होनो हागोन नामा?
औ हागोन ओ जौ बाहायनाया ओ गोबाङानो गाज्रि जादों आरो बेराफारसे नायोब्ला ओ मोजांबो जादों होननानै जों बुंनो हानांगोन आरो बेवहाय ओ दाय होनांगौ होननानै जों राव खौबो साना मानो होनब्ला गाज्रि जादों होनोब्ला जों बेनो जों उन्दै उन्दै खुदियाफोरा बांसिनानो बेखौ गामि ओनसोलाव थाग्राफोरा ओ उन्दै बैसोनिफ्रायनो लोंनानै गावनि ओ जिउखौ फोजोबना लादों आरो गावनि जिउखौ गाव ओ गावखौ सोलोंथाइ लायालासिनो जौ लोंगोरोनायखौ ओ गावनि खालामनानै गावनि लाइफखौ बरबाद खालामनायखौ जों नुनो मोनदों। बियो मोनसे जोबोद गाज्रि मानो होनोब्ला दानि जुगाव उन्दै उन्दै गथ'फोरा मबाइल ओ इउटुब फेसबुकफोराव नुनानै बायदिसि ना गाज्रि गाज्रि हुदाफोरखौ सोलोंगासिनो। दङ आरो बे बेनिखायनो गामि गामिनि उन्दै उन्दै गथ'फोरा ओ सोहोराव थानायफ्राबो जौ खौ लोङै लोङै गावनि देहा सोलेरखौ गाज्रि खालामना लानायखौ जों नुनो मोन्दों। दा बेनि खायनो जों बुंदों बे फारसेथिं ओ गाज्रि जानाय खौ जों नुनो मोनदों बेराफारसेथिं ओ मोजां जानायखौ जों बेखौनो नुयो जायफोरा ओ जौ फाननानै न'खर संसार सोलिदों आ बेनि बे नङाब्लानो ओ न'खर संसारखौ जोङो लाखिनो हाया बेनिखायनो जों बे खौबो मोजां मोनदों मानो होनोब्ला ओ जोङो जौआ गोबां रोखोमनि दङ होननानै जों आं बेबायदि बुंनायानो टाउन सोहोराव माखासे जे बिबांनि दाम गोसा गोसानि जौ फाननाय जायो बियो जोङो न'खराव बानायनो हाया बेखौ कम्पानि बियो मोनसे इन्डास्ट्रिनिफ्राय जोङो बरायनायखौ जों नुनो मोनो दा बेफोरो आलादा बेनिखायनो बे जौखौ ओ टाउन सोहोराव फाननानै जायफ्रा जौ फाननानै दखान दखान गोबां रां खामायदों न'खर संसार दादों न' बानायदों गावनि आइ आफाखौ नायदों गावनि गथ' गथायखौ नायदों रां रु फा मोननो हादों फारसे मोजां जादों खिन्थु ओ बेराफारसेथिं उन्दै उन्दै गथ'फ्रा लोंनानै गावनि जिउखौ फोजोबना लादों। बेयो जोबोर गाज्रि जादों बेनिखायनो बबेबा बबेबा ओ गामिफोराव थांनानै नुयो उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ बांसिनानो ओ लोंनानै लामा दथायाव गोलैनानै थानाय ओ मोनाबिलि समाव लोंनानै लामा लामा होस्रिखावनाय जौ जौ लोंनानै फेनानै बाइक ओ सालायनानै ओ ए-एक्सिडेन्ट जानाय। गावनि बिमा बिफाखौ नागारना थांनो गोनां जानाय बेबायदि जोङो उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ जोङो बांसिनानो नैबे दा गोदान जेनेरेसनाव जों बेखौ नुदों। बेनिखायनो जोङो बेखौ माबायदि होबथानो हागोन बिनिबो जोङो जोङो जायफोरा बुजिनो हानाय सेंग्रा सिख्ला ओ बेफोरो जों ओंखारनो नांगोन ओंखारनानै बिथांमोनखौ जोङो बुजायनो नांग- गोन बा बेनिखायनो जोङो बबेबा बबेबा गामियाव जोंनि गामियावनो जा दा गुबुन गामियावबो जों बेखौ नुबोगासिनो दङ दा हानायमानि जों बेखौ जोङो होबथानाया मोजां गोदान जेनेरेसनसो जोंनि हारि हादोरखौ फोथांना लाखिनायाव मदद आरो हेफाजाब होगोन बेनिखायनो जोङो जौ लोंनायखौ माबायदि होबथानो हागोन जुदि जों होबथानो हायाब्ला जोंनि हारि हादोरखौ जोङो मोजां रोखोमै डेभ्लपमेन्ट खालामनायाव जोङो गाज्रि जालांगोन बेनिखायनो ओंखायनो बेखौबो जों नायनांगोन आरो जौ जौखौ फाननानै गोबां रां आरजिनानै सोरखौबा बिमा बिफाखौ नायदों गावनि गथ' गथायाइखौ नायदों बियो मोनसे मोजां बेनिखायनो माबे मोनसेया ओ गाज्रि माबा मोनसेया मोजां जों दासिमबो सार्च खालामनानै जों बेखौ मावजोबनो हायाखै आरो दा नोंथांमोननि गामियाव जौनि बागै माबायदि ओ सोलिगासिनो दङ एसे बुंना होबा मोजां जागोन नामा।
औ नंगौ नोंथां
औ
नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जौनि बाहायनाया मोजां आरो गाज्रि मोननै बिथिं थायो जायफोरा बाहायनो रोंदों ओ गावनि जखा हिसाबै बे मोनसे मुलि रोखोमै खामानि मावदों जोंनि नंगौ आरो ओ गुबुन रोखोमै जायफोरा लिमिट क्रस खालामनानै ओ गावखौ जौखौ लोंदों बेयो गावनि देहाखौ गाज्रि खालामना लादों बिदिनो ओ जोंनि दोरोङारि जौखौहाय बाहायनायाव जोङो मुलि हिसाबै हिसाबैबो मोननो हायो जेरैहाय जौ गोरान खौ लोङोब्लालायनो ओ उदै दुनाय बा उदै गाज्रि जानाय बियो आरो होननानै ओ जौ लोंग्रा सुबुंफोरा फोथायो आरो बेनिफ्राय आरो जौ गिसिखौ लोङोब्ला हासुदै गरम जानाया खारो होननानै बेखौबो फोथायो आरो दा बेखौ जौ लोंग्रा सुबुंफ्रा साबसिनै मिथिसिगोन आरो
औ नंगौ
औ
औ दा बिनिखायनो जोङो औ
जोंहा दोनथ'नाया साबसिन जासिन नामा
औ दे बिदिब्ला औ दे बिदिब्ला जोङो दिनैनि जे सावरायनायखौ एसेयावनो दोनथ'बाय नङा होमबा औ दे थ